हेल' हेल' नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दिनै आं नोंथांजों दोरोंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां। धोरों बुङोब्ला बेयो मोनसे गोनांथार आयदा। जेराव बेयो जोंनि राव हारिमु। जानाय लोंनाय। गाननाय जोमनाय देंखो फोरबो। आसार खान्थि।
हेलौ' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना।